हेलौ
अ हेलौ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? ओ हाल्लाथ' खोनायाखै नोंथां
बरिया एकदम मोजां आवाजआ फैगासिनो
औ थारमाने ओ फेन लादों नालाय एसे बारनि हावाफोर थांदों नामा होनना सान्दों नोंथां ओ आज बा-बा-बाखि जियानो जा नोंथां ओ गोजोन सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय बावाहरबाय नोंथांसिम
औ आंनिफ्रायबो
ओ नोंथाङाथ' सानजौफुनि खाजाखौ जाबाय
औ ओइ एसे आगोलाव जाखांबाय
ओ माजों जाखो नोंथां?
अ ओइ ओ जोगोनारजों ना लोगोसे माबा ओ मैथा सिख्ला मैथा सिख्ला एवनाय। ओम ओमफ्राय ओ ना एवनाय
औ
ओम
थिगानो दं नोंथां अब्ला जोङो गुबुन मोनसे टपिक लानसै रायलायनो थाखाय
औ औ नोंथां औ
ओ टपिकखौ जोङो कम्पिउटारखौनो लानसै नामा नोंथां
अ अ मोजां टपिक लाग्रो अ ला
औ औ एसे टेक्न'लजिनिबो जुग नालाय बेनिखायनो जों कम्पिउटारखौ लानोसै ओ कम्पिटार ओ कम्पि टार होनोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो
औ औ औ
ओ आगोलावथ' जों कम्पिउटारखौ गोबां बाहायनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
नाथाय जोङो मबाइल फैनायनि उनाव ओ कम्पिउटारनि बायनायखाय एसे खम जानाय बायदि नुदों आरो नङा होनबा नोंथां?
ओम नंगौ नोंथां नगौ।
ओ कम्पिउटार होनोब्लाथ' जोङो आगोलो कम्पिउटारा एसे गिदोर गिदोर साइसनि जायोमोन ना नोंथां। नाथायथ' जों दा कम्पिउटारखौ बेबायदि गिदिर साइसनि मोननो थांला। गासैबो माने ओ एलइडि सिस्टेमाव फैजोब्बाय
औ फिसा फिसा
औ
अ आरो ला-लानोबो सुबिदा जानाय बायदि।
औ लानोबो सुबिदा जानाय बायदि।
औ औ।
लोगोसेनो कम्पिउटारजों लोगोसे जोंहा लेपटपखौ गोबां बाहायनाय नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां दानि जुगाव
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
ओ
कम्पिउटार होननाय लोगो लोगो बेनो जे ओ जोंना कम्पिउटारा माने, ओ केलकुलेटार केलकुलेटारनिफ्रायसो फैनाय फैनाय होनना आं इसे इसे मिथियो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अ बिदिनो माने केलकुलेटाराव फिसा खामबाय खामै खालामै खालामै केलकुलेटारखो एसे इउस खालामबाय खामनानै अ ओमफाय इउस खालामनाय बिदिनो गिदिर गिदिर साननायावनो साननायावनो माने गोबां खामानि गिदिर गिद आगोलथ' कम्पिउटार होनाय लोगो लोगो गोबां गिदिर ओ माबा दिसप्ले सावगारि नुनाय सावगारियाव नुनाय बेसादमोन।
औ नंगौ नोंथां।
अ फिसा फिसा जानायावनो जानायावनो गोबां फिसा जालांबाय। लोगोसे जों लाबाय थानाय दा हमना ला मबाइलाबो जानबुङाबो मोनसे कम्पिउटार बायदि बाहागोखौ एसे एसे सोलायो
औ नंगौ नोंथां।
अ दे ओम
बे लेपटपखौथ नोंथाङा मिथियो।
औ न- अ मिथिगौ मिथि
बे लेपटपनि बाहायनायनि उनावबो जोंहा ओ बे गेदेर गेदेर कम्पिउटारफोरनि बाहायनाय एसे खम जालांदों आरो ना होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
ओ जोंथ' होमबा कम्पिउटारजों गोबां गेदेर गेदेर खामानि मावजायो नङा होमबा नोंथां?
उम उम
ओ जायखौ जों सानना मोना जायखौ जों बुजिना मोना बेफोरनि खामानिखौ जोंहा कम्पिउटारा मावफुंना होयो। आरो कम्पिउटार नङाब्ला, दिनैनि जुगाबो बे सिम आवगायनाय नङामोन।
उम उम ओ गोबां माने खायसे सोंथि सोंलायथि सोंथि सोंला होमबाना ओ सोंनाय फिननाय फरायनाय बेफोरनि गेजेर कम्पिउटारनि गेजेरजोंबो फरायनो हायो। औ बेफोर खामानिखौबो मावनो हायो।
औ नंगौ नोंथां दानियाथ माने दानियाथ माने दानियाथ माने गोबां एगजामानो कम्पिउटारनि जोहैसो जायो नङा होमबा नोंथां? अ नोंथांनि खाथिनिफ्राय एसे सावर फैबाय थादों नोंथाङा हायोबा एसे सायदजा ।
अ नंगौ नंगौ इसे खायसो मोन्दों न?
औ माने बे दाननाय थांगोन आरो जुदि बेबायदि हाल्ला जायोबा ।
अ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ । ओ नोंथाङा नोंथाङाथ सानजौफुनि आदारखौ जाखांबाय खोमा न?
औ जा औ जाबाय नोंथां जाबाय । ओ दा बाउयैसो जादों ओ दाथ जोङो कम्पिउटारनि बिखय एसेबांबो जों मोजाङै रायज्लायजोबनो हाया । आरो बे कम्पिउटारनि बिखय रायज्लायनाया फोजोबनो हानाया गोरलै खोथा नङा ओ बेनिखायनो जोङो ओ कम्पिउटारनि सायाव जों जा हायो बेखिनिखौ सावरायबाय । ओ जोङो दा ओ बेनि सायावनो सोनारनानै ओ आ जाखिनि मानसिया सोलिनो हादों बा सोलियाखै । बेखिनिखौ जोङो सावरायजायो नोंथां ओ कम्पिउटार होनना बुङो जोङो उम्म कम्पिउटार होनना बुङोब्ला जोङो ओ अनलि फर नों ने नेट इउस खालामनायनिफ्रायनो जागायबोदोंमोन आरो नङा होमबा नोंथां जिहेथु इन्टारनेट इन्टारनेटखौथ जों आवगायाव ओ कम्पिउटारावसो बाहायग्रोदोंमोन नङा होमबा? नोंथां आरो ओ बिनि औ बेनि उनाव जोङो मबाइलाव बाहायनाय जाबाय इन्टारनेखौ आरो गोबां अफस अफिस कर्ट कासारिफोरावबोथ दासिमबो नोङो ओ कम्पिउटारखौनो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो कम्पिउटारखौथ जोङो इयुनावबो बाहायबाय थागोन नङा होमबा नोंथां आरो कम्पिउटारा जोंनि ओ जोंनि जिउआव गोबां गोनांथि आरो नङा होमबा आरो कम्पिउटार नङाब्ला जोङो उम्म कम्पिउटार नङाब्ला जोङो ओ दिनैनि बे मुगाखौ जोङो नुनाय नङामोन । ओ कम्पिउटारनि जोहैसो जोङो दिनैनि बे मुगाखौ नुनो थांदों । ओ दा जिखिनि गोदान गोदान मबाइलावबो आपडेट बा भारसन फैदों बेफोरखौ गासैबो कम्पिउटारनि जोहैसो जोङो ओ बानायग्रोनानै दिहुननाय जादों आरो लोगोसेनो
लोगोसेनो दा ओ जिखिनि सफ्टवेर ओ जिखिनि खामानि मावो जिखिनि ओ जोङो दा सोलिबाय थानाय हाल सालनि बागैबो जोङो सब गासैखौबो जों कम्पिउटारनि जोहैसो मिथिनो मोननाय जायो । दा जोङो खिसुमानसिखौ ओ दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव जाबाय थानाय सिखाव दाखेट जायखिजाया खामानि मावनाय मानसिफोरखौबो जों कम्पिउटारनि जोहैनो हमनो हानाय एबा सहस जाना फैयाखै होमबा नोंथां?
अ फैदों फैदों नोंथां ।
बेनिखायनो जोङो ओ औ खोनादोंना नोंथ
अ अ खोनादों खोनादों नोंथाङा खोनादोंबा?
जि औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों ।
ओ बिदिनो ओ बिदिनो गोबां औ । दा हमनाला ओ हेल
औ खोनादों नोंथां ।
अ अ औ बुंलाय नोंथां ।
औ खोनादों नोंथां ओ ओ कम्पिउटारखौ जोङो हायोबा ओ खुदियाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनाया मोजां जायो नोंथां। हा।
हेलौ। नोंथाङा एसे नेट गैयि जायगायाव थांबाय नामाथाय नेट
अ अ अ अ अ अ नांदों नांदों दासो ओ हेलौ
औ औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना?
खोनादों खोनादों ओ माने दानिया दानि मुगायाथ कम्पिउटार मुगा नङा होमबा? माने ओ जेबबो खामानियानो जेबो खामानियानो जायैबायदि माने कम्पिटार कम्पिटार नंलाबा नङाबा माने खामानिखौ आवगायनोनो हाला जेनेबा जोङो। ओ खायसे हा सु हा सुनाय एबा दंफांनि हिसाब बेफोर ओ आरो ननि। अ ननि हिसाब बेफोरखौ कम्पिउटार नि जोहै। एसे गोरलै जायो आगोल थ गोबां गो गोबौ जायोमोन बेफोरो। बेफोर अंक' बा सानखान्थिखो दिहुन्नो। गोबां एसे उसुबिदा जायोमोन आरो। नाथाय दा ए नाथाय दा से मिनिट बा नै मिनिट समनि गेजेरावनो जाजुबो।
औ नंगौ नोंथां बेफोर गासिबो कम्पिउटारनि जोहैनो जानाय जायो। आरो कम्पिउटारा जों औ औ बुं नों थां। आरो जोङो बे कम्पिउटारखौ जुदि ओ सा सालायनो हायोबा जोंहा फिउसाराव गोबां खामानि फैयो ओ जोङो जोंनि गथ'फोर खौ हायोबा उन्दै समनिफायनो बे कम्पिउटार ओ सोलोंनाय हुदाखौ लाखिनांगो आरो नोंथां। आरो कम्पिउटार रोङोब्लासो ओ कम्पिउटार रोङोब्लासो जोङो ओ जेखानि जाखिनि जोङो अफिसियेल खामानि जाखिनि जोङो साखरि बाखरि बेफोरखौ मोननायाव सहस जायो। आरो बे जुगाव जोङो कम्पिउटार कम्पिउटार नङाब्ला जेबोखोनो मावनो हाया। बेनिखायनो जों कम्पिउटारनि कम्पिउटारखौ सोलोंनो थाखाय ओ मानसिफोर खौ जोङो उत्साह होनाया मोजां जायो नोंथां आरो जों गावबा गावनि गथ' एबा गावबा गावनि ओ गामि ओनसोलनि खुदियाफोरखौ जोङो ओ कम्पिउटार सिखाय ओ फो रोंथाइ होनो हायोब्ला मोजां जायो आरो नों थां नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो?
बिदिनो जे ओ गोबां गोजान गोजानाव थानाय मानसै जेरै हमना ला थाइलेणड मालेसिया आमेरिका बेफोराव थानाय मा मानसिफोरनोबो आगोलथ' लाइजाम हर लाइजाम हरनो हायोमोन। लायजामजो हरनाङोमोन ओ गोबां गोबाव गोबाव नांगोमोन। बेफोरो खौरांफोरखो मोननो नाथाय दानिया कमपि पिटारनि जोहै जोङो खायसे खायसे न'नि न'नि सोरबा बिगोमाफोर हमना ला ओमफाय लोगोफो फोर बिदिफोरखौ जोङो खौरां लानो थाखाय एसे थाब थाबावनो खौरां लानो हायो आरो माने दानि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां आङो दा नोंखौ नोंथांखौ फंसे खोथा बुंनोसै। ओ जोङा समाबो जाबाय जोङो उननि समाव उननि समाव जों मोजां रायलायफिनसै नोंथां।
अ' जागोन जागोन नोंथां। अ दे दे जागोन दे दे आंबो आंबो दे। दे दे उम उम ।